खोनाबाय
हेलौ
औ खोनाबाय।
हेलौ खोनादोंना औ खोनादोंना लोगो हेलौ अह उम उम
नै बा
ओरैनो मा खालामालासिनो नोंथाङा?
बेनो बाजाराव फैदोंमोन आं खानाय सिन जानो।
बाजाराव अ' अबे निमोनलाय नोंथाङा?
दा बेयाव दंनै बासिया दे माबानि सिखावनि बासौआव मा दङ नोंहालाय नोंहा अबेनि नोंहा अबेनि
आङो आं आं थिल'गावनि लोगो थिल'गावनि होनदां
ए खाथि खालायाव होआ
माने बै बासखौ थिला'गाव नङा मिथिबायना नोंथां खोनादोंना ओरै गारलाबारि थिल'गावखौ मिया मिथिगोन ना मिथिया नोंलाय? आं गारलाबारि थिलगाव
गारलाबारि थिलगाव ए आं बेखौ बारा मोनथिया मोनथिया औ
माने बैहाय
माने बैनिफ्राय खारबोखानाय आरोखि बेहाय जों गामि ओरै गालाबारियाबो बे बासुगाव थिल'गावनिफ्राय खारबोखानाय
ए
ने औ माने जारिमिन दं आरोखि ओमफ्रायो दङ जाथि खुरमाफोर दङ थिल'गाव आवबो ओरैनो सि-सिनायगोनदां नोंथाङा सोरखौबा सोरखौबा फनिखौ
थिल'गावनिया औ सिनायो लोगोफोर
ना नोंथां
औ सिनायो
ओरै बिरहां मोनखौ सिनायगोना सिनाया जाखो
बिरहांखौ सिनायला आङो औ खोनादों
फं मोनखौ
बारफुंखौ सिनायो
बारफुंमोनखौ सिनाया नों अह बारफुंमोन ओरै निजोम होननायखौलाय सिनायगोनना सिनाया?
औ बेखौबो सिनायोमोनदां नैजाब रायलाय जाया बारा बारफुंमोनजों रासिन गोमोन हम नैबे बारफुंआ रड जिङावनो दंफैयो दा गामियाव
ए माने खुङा दङानियाव बारफुं बिमाय दंखायोमोन नामाथाय
ओ खा-खाग्राबारियाव दङ लोगोनाव दंफैयो नै मानि सा बिसना मादैमोना बेरायहैजोबदोंमोन शिलंआव दा न'निनो थाब नुदोंमोन नैबे लोगो सासेजों न' खाथिनि
बारफुंमोनना बेरायहैदों
बारफुङाब्रा नैबे लोगोनियाव बेरायहैदोंमोन न'खरैनो आद्रेस मोना
उम उम
हम दा बेहा अफारेसन जागोन दा जागोदान ना थांनो हाया
औ
बिजों गो-गोमोनोनथार ना बेयो बारफुङा लोंगासिनोसोमोन जों मैया बेवहायनो खु-खुसिया बोनलायनानै
ओरैनो मा मावगासिनो नोंथाङा?
मावनायालाय बिदिनो गैथ'आ होन्थ' जायो दासान्दि खलेजदे माबासिम फरायसा औ फरायगासिनो
ओरैनो बेसेबांसोआव फरायगासिनो नोङो नोंथां?
सेमिस्टार मोनब्रै
ब्रैथि खोन्दोआव फरायगासिनो ना?
औ ब्रैथियाव
उम देग्लाय फाइभ देग्लाय बाथि मोनगोनदा होमबा थ' आंथ' नै दाख्लैसो नैथि खोन्दोनि आंनाबो सेमिस्टारा इगजाम माने आनजादा जोबखांबाय आरोखि ओमफायो
एबार आगान होगासिनो आरोखि
औ।
खोनादों ना?
औ खोनादों।
ओम। उम। दा फरायनायजों लोगोसे नोंथाङा मा मा मावनो मोजां मोनो मा थांखि दं एसे फोरमायहरनो हागोन नामा?
बयलार फाराम खालामनो सानला बायदोंमोनलां नै दा मानि बोथोरा ओ बोथोरा दा अखाबोना आरो गरमबो गरमजों देरथ'वाखैनो बारा नैबे जोंनि खाथिनाबो। बयलार ल' नङा गासिबो
औ जेन'बा जि मोनो बेखौनो फालांगि
गुरग'वआ जुलाबाथा गुरगया एसे माने माबा जाबाय आलदा जाबाय बारा माबा गैया बेहा। होमबाबो ओरैनो एायनो माबा मान दुलाबाथा आरिया
आंबो दा नै फनायनायजों लोगोसे आंबो दा माने बिदिनो हारिमुआव नांथाबनानै दंगासिनो आरो खि दासान्दि।
ए औ मोजां।
माने बिदिनो हारिमुनि बिदिनो एसे बिदिनो फंबाय फोरखौ दैदेनलाबायनाय। बिदिनो सोंलाबायनाय।
ए। मोनो ओं। ओंखारो सम सम होमबाबो आंहा एथ' ओंखारनाय बिदि जाया।
उम।
मानिे खाथि खालायाव एखनमबा नांगौबा सरखारफायो।
औ ओंखारनांगौ ओंखारनायालाय दाथ' नै गोलोम बोथोर बोथोरनि बन्द'आव दाथ' नै माबा जोंना बिदिनो जोंनि दोरोङारि मोसानाय दामनाय देनाय बिदिनो। ओ सोलोंथाइ मावबादा लागासिनो ना।
औ।
बेयाव नोंथाङा बाहागोफोर लायाखै नामा?
जोंथिं बोसोर
उम।
जोंनि गोसो गुदुं खम ओरै जों गामियाव
उम।
दिनैनिफ्राय जि दिननि जि दिनैनिफ्राय जागायनानै जि दिननि हाबाफारिजों दिनै लानाय हाबाफारि लानो नागिरदों आरोखि ना।
ए।
माने सोलोंथाइ मावबादा दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बायदि बायदि जाय जाय गोसो गुदुं बिसोरो फैनानै बाहागो लानानै बिदिनो सोलोंफैनो हागोन आरोखि ना।
ए।
औ। ओरैनो नोंथाङा बेहाय हाबनानै थानाया बेसिबां गोबाव जाखो?
बे ए बे माबायाव। उम माबा। जो हाबनायालाय गोबाव जाबायमोन औ। गोबाव जाबायमोन रायलायामोन। रालायनाय जायाखै सिगां खालाम जेनायवाल' गु जन जों रालायदोंमोन आं। बेनिफ्राय दिनैसो रालायफिदों आं। मैया नुनानैसो मेसेजखौ ओम।
ओरैनो रांफ्रा बेसेबांसो मोनखो नोंथाङा?
आंनाबो बेंक एकाउन्टखौनो होयाखै ओरैनो रायलायनोसो नागिरदोंमोन नोंथांजों दा। दा थांनासो हैनोसां।
अ होनबा नोंथाङा दाबो मोनाखैना?
ओहो मोनाखै आं दाबो औ खोनाया खोनादों।
अ। अ गोबाव जाबायबाथ' मोननांगौमोनथ' लोगो एसेसो।
रायलायनाय जायाना आङो।
बेबो मोनसे माने लायरायनानै रालायबासो रां हाबखायो नालाय राङा।
औ।
आंना जोब्बाय जोबनाया खिन्थु आं हरबा। थांला ओमफ्राय गुबुन हरबासो आंनाव फैयो आरोखि ना।
ए एसे मोनो होनबाबो एसे।
होनबा आङो हो।
एसे मोनो होमबाबो।
औ मोनो बिदिनो एसे-एनै हा।
दिनै एसे मारै होनदों?
बिदिनो एसे- एनै मोनो दिनैसिम जिब्रैजौ। माबा बानायनो हाबाया आरोखि आङो।
ए।
खामायनो हाबाय आरोखि ओमफ्राय बेजों लोगोसे दा थामजौ। थामजि आंना माबा जानानै दंबावो आरोखि हाफां जानानै दंबावो। माने लायरायबाय थानांगौ आरोखि ना ओमफ्राय खोनानाय बायदिबाथ'।
मारै?
दिनैनो बे जोबथासो होननाय खोनाबावदों आं।
औ आंबो।
बेनिखायनो जाय-जाय बिथांमोनहा। गोसो गुदुं लायरायनो दिनैनो बिसिबां हायो इसिबां लायरायखासो होननाय-होननाय खोनाबावदांं।
औ आंबो बिदि खोनादोंमोन।
आं दिनै साथाम मानसिजों लायरायनाय जाबाय।
ए दानो?
औ दहाय फुंनिफ्राय लानानै बिदिनो नायनोसै र' दा। खयजनसोजों लारायनो हाबावो बिदिनो। दसजनसोजों रायलायनो हाबा मोजां जागौमोन आरोखि ना माने दिनैनो लासखा नालाय। जेसेबां हायो एसेबां लायराय होननायखाय।
औ।
नायनोस-नायसै र' आंबो।
ओरैनो नोंथाङाथ' बे समखौ मिथिखायोना बिसेबाङाव दानजायो बिसेबाङाव मायो? उम माने हारसिं दानलांजासे लायरायनो नाङा आरोखि।
औ बिसिबांसिम थायोमोनलाय जिथाम ना जिनैसिम थायोमोनलाय?
बिदिनो जिसे मिनिट सिमल' रायलायनांगौ बेनिफ्राय जि जिसे मिनिट बारलांबाथाय हारसिं दाननाय जाबा नोंहा एसे माबायाव खमायगोन आरोखि ना नोङो रां हाबनायनिया ओमफायो जिसे नङाबा जि मिनिटसिम रायलायनांगौ आरोखि हाइस्ट रायलायबाबो जिसे मिनिट थामजि सेकेन्ड बिदि रायलायनांगोन आरोखि ना रावबो फैयाखै ओमफ्राय ओरैनो दा मा खालामदों नोंथाङा
ओरै नंनाया आइसक्रिम खानाय मोनलां थांदोंमोन नै माने बेनि थाखानो फैखादोंमोन आं फुङाव सिखारनानै ओरैनो गोबाव' मानसि खेरखाय बास'आव बेरायहैथ'नानै ओरैनो फैदेर
औ ओरैनो ओमफ्रायो अबेबाफोर बेरायहैनायनि थांखिफोर लादों नामा नोंथाङा
थांथ'नाय जायाखै दाखालि थांनो नागिरदोंमोन गैया उम दाखालिबो माइ गायनानै थांनो मोनासैना मा माखासेयाव थांबाय मालाय
औ औ ओरैनो अखाफोरा हादों नामा नोंसि नोंसिनिथिं
ओरै थाइफ्रिगासिनो एसे फिसा फिसा
जोंनिथिंलाय खोमसि जाहांबाय
ए
हाबायानो एसे
उम ओरै
ओरैनो नोंथाङा गोसथोनायफोर लाबाय नामा
हो
गैथ'आ ना
ओंहो नोंहालाय
अ
नों हालाय
दंमोन दंनायालाय आंना बिदिनोसैलै माने बालायलांसैबो आं दाना गोसथोनायखौनो लानो इन्टारेस्ट मोनला औ बासै
उम
होनबा नोंथां समाबो जाबायनानैै खोनाबायना लोगो
खम जाबाय
औ उनाव रायज्लायफिनसै दाहैफोर सम मोनबा हरफिनबानो जाबाय मिथिबाय औ औ औ दे दे औ
औ दे
औ दाहाय न' मिस खालामद हरफिननोबा मिथिबाय औ दे नोंथां दे